हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ दा बिदिब्ला जोङो ओ आङो दा मोनथिनो लुबैयो जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंखै जेरै जोंनाथ दोरोङारि ओंख्रि होनोब गोबां रोखोमनि ओंख्रि दोङो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
औ जेरै ओ नारजिजों अमा अनलाजों दाउ ओ लोगोसेनो नाफाम ओ बेबायदिनो मैथाजों ना खांख्राइजों मैथा गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं ओ सबायजों साम
ओ दा बिनि गेजेरजों आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे जोङो आ बे ओ सबायजों सामखौ जोङो माबायदियै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
नोंथाङा खेबसे बुंफैनो हागोनना
औ ओ जोंना जेरै गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दोङो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ जेरै अनलाजों दाउ नारजिजों अमा बा नाफाम आ बिनिफ्राय सामजों सबाय मैथाजों ना औ दा बेनिफ्राय ओ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे जोङो सबायाइजों सामखौ जोङो माबायदियै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
औ
जेरैहाय जोंनो सबाय साम संनो थाखाय जोंनो सामखौथ नांगोन नङा होमबा नोंथां बेबादिनो जोङो साम खौ ओ जोंनि खाथि खालानि बिलो दुब्लिफोराव बा फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो नागिरनानै लाबोनाय जायो आरो एखनबा जों हाथाय बाजारफोरावबो ओंखारो नालाय बे हाथाय बाजारनिफ्रायबो जोङो बायनानैहाय ला बोनाय जायो बे लाबोनानै जोङो बेखौ हरसे बा सानसेनि थाखाय जोङो दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बिनि मैलाफोरा ओंखारो साफा जायो बेनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोङो बेनि ओ बिगुरावबोहाय गोबां मैला नांनानै थायोना बेखौ जोङो औ हुख'नानैहाय साफा खालामो आरो हुनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेनि बे दाखोनखौहाय गारनाय जायो आरो। आरो बेनि बे लान्जाखौहाय दानस'नानै गारनाय जायो। जाहाथे साम'खौ सोबोब्लाथाय साम'आ ओंखारो बे दा ओ लानजायखौहाय दानस'वाबाथाय साम' ओंख्रानाय नङाना सोबबाबो
औ औ नंगौ
औ आरो जोङो बेखौ बासि खांनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो सबाइखौहाय खायसे खायसेया सोमनानैबो दोनो दसे सम आरो खायसेया बेबादिनो सुनानैबोहाय सङो ओ बेबायदि सुखांनायनि उनावहाय जोङो सारायावहाय दै होनानैहाय ओ सबाइखौ होनानैहाय खारै संख्रि बेफोरबायदि होनानैहाय जोङो सबाइखौ रुग्रोनानै लायो आरो जेब्ला सबाइया रुइगोन अब्ला जों बेवहाय सागं सानानै होनाय जायो आरो
औ
औ बेबादिनो जोङो साम'खौहाय दस्रा सारायावहाय ओ बानलु सामब्राम बेबायदिनो सामब्राम गुफुर आरि होनानैहाय जोङो थावजों हालदै होनानैहाय एवग्रोनानै लानाय जायो आरो एवफ्रामनानैहाय
औ
जेब्ला सा एवफ्राननायाबो जागोन अब्ला जोङो सबाइयावहाय साम'खौ होसननानै होयो आरो बेबादिनो जोङो गोबाव ग्लाब ग्लाब गोदौ होनायनि उनावहाय जेब्ला ओंख्रिया मोननो जायो अब्ला जों बेवहाय ओ दुन्दियाबा गंगार दुन्दियाबा हाइजें बिलाइ बेफोरखौहाय मोदोमनो थाखाय आरोबाव गोथावसिन जानो थाखाय जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बेबा दिनो जोङो सबाइ ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो बेबादिनो औ बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोर गोबां दङ। जेरैहाय अनला दाउ बा जोङो अनलाखौहा
नोंथांनिखौ खोनायासै बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ
नोंथांनिखौ खोनानो मोनासैमोन नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन जेरैहाय जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्लाथाय जोङो नारजि नार्जि दोलो नङा होमबा? नारजिबो दङ। जेरैहाय नारजि ओंख्रि बेखौहाय माबादिहाय सङो होनबा जों गिबियाव नारजिखौ फाथो मैगंनिफ्राय बानायनाय जायो। बेखौ जोङो गोथाङावबो जायो। आरो फोराननानैहाय नारजिबो बानायो। बे बिलाइखौहाय फोराननानै जोङो औ नारजि बानायो। आरो बेबादिनो जोङो नारजिखौ बासिनानै ला लाखांनायनि उनावहाय जोङो दैयावहाय सोमनानै दोनो। आरो सोमनानै दोननानि उनाव जोङो बेखौ ओ सुखांनानैहाय सारायावहाय खारै संख्रि होनानैहाय बेबायदि बेखौबो रुग्लियो। बे जेब्ला बिलायाहाय रुयगोन अब्ला जों बेवहाय सागं सानानै होनाय जायो। आरो बेबादिनो नार्जियाथ' अमा बेदरजों जोबोर गोथाव जायो नालाय। बेबदिनो नारजि ओंख्रिखौबो साम', खांख्राइ, बा ना आरिफोरजोंबो बेदर बेफोरबायदिजोंबो जायो। ओ
औ
नाथाय अमा बेदरजों साबसिन जायो। आरो
आरो आं मिथिनायाव
औ
आं मोनथिनायाव आरो मा नार्जिखौ जोङो मा नार्जि गोरानखौ ओ रोदोबनाबो जानो हायो।
औ औ औ नंगौ बेबादिनो जोङो बेखौहाय सुनानैहाय बा खायसे खायसे बेबादिनो सान्दुआवबो फोरानो। बा सारायावबो एवनानैहाय गोरान खालामनानैहाय बेबादिनो बेखौ सेख्रबनानै जेब्ला गुन्दै जागोन। अब्ला गुन्दैखौहाय बेबादिनो ना खांख्राइफोरजोंबो रुदुबनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां औ। बेबदिनो जोङो नार्जिखौबो गुबुन गुबुन रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो। आरो
औ
बर'नि जेरैहाय नाफाम बे नाफामखौ माबायदिहाय बानायो नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। उम जोंना नाफाम नाफाम होनोब्लाथ' जोंनिया मोनसे मा बियो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जोङो मा एंगार हायि आरो नङा होमबा औ जोङो नाफाम बानायनो जोंनो गिबियावनो जोंनो मा ना नांगोन नङा होमबा नोंथां। जोङो नानिफायसो नाफामखौ बानायो नङा होमबा औ। नाफोरखौ जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर जोंनि दुब्लि फोथोरावनो जों गोबां रोखोमनि ना मोनो।
औ
औ जों जेरै गुरनो था ओ न'आव जानो थाखाय जों गुरनो थाङोब्ला मा ओ बेहाय नाखो जों गोबां मोनोब्लाथाय जोङो मा ओ खावसेखौ जों जानानै जों खावसेखौ जोङो नाफामखौ बानायनानै दोननानै जोङो उन समावहायलागैबो जोङो बेफोरखौ मा जानो हायो। आरो
औ
औ ओ बेनिफ्राय जोङो दा नाखौ अ बिदिनो जोङो गुरनानै लायाब्लाबो जोङो बाजारनिफ्राय बायनानैब्लाबो जों बानायनो हायो। जेब्ला जों नाखौ लाबोगोन ना, लाबोखांनायनि उनाव जोङो मा नाखौ मोजाङै ओम बासिनानै बा बेयावथ' गोबां मैला बा बिगुर बेनि खि कि बायदिसिना थायो नङा होमबा?
औ
बेफोरखौ गारनानै जोङो मा दसे फोरानदबनाय जायो। आरो जेब्ला बे नासु सुुनायनि दैया रानगोन औ जे राननायसिम जोङो बेखौ सान्दुंङाव दोनथ'नाय जायो
औ
बेनिफ्राय जोङो ओ बेहाय नाल'जोंबो जोङो नाफामखौ बानायनो हाया बेहाय जोङो मा थास' गोसोमनि बेहाय मा थास' गोसोमनि जों बेहाय बुगाखौ मा नांगौ आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो बे थास' बुगाखौबो जोङो बेनि बिगुरखौ गारनानै जोङो बेहाय मोजाङै बानानै जोङो मा बेखौ ससे गुसुं गुसुं हास'नानै जोङो बेखौबो मा सुनानै दसे समनो जोङो मा दै रानजासिम बेहायबो फोराननानै दोनथ'नाय जायो। बेनिफ्राय बेहाय जोङो बे ओ थास' गोसोमनि बुगा जोंल'बो जाया जों बेहाय मा मोदोमनायनि थाखाय जोङो मा अ गांजेमा थास' होननाय जोंनाव मोनसे थास' थायो। जों बेखौबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ बेनिफ्राय जेब्ला बे थास'जों नाजों एसे रानफुनदला जागोन अब्ला जों बेखौ मा ओ दिंखियाव बा उवालाव जोङो ओ देनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो नाखौ देग्रोगोन जे अब्ला नाया गेब्लेगोन अब्ला जोङो बेहाय मा बे थास'खौ अ जोङो मा बेहाय होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो अ बेनि ओमफाय जोङो जेब्ला औ बेयो जेब्ला गासैबो गलायनानै गुनदै जागोन अब्ला जों अ बेनि हायखांना लाबोनानै जोङो बेहाय मा बेखौ अ खायफाबा ओरैनोबो दोनोबा खायफाबा बेहाय ओ खारै रोसि लगायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ जाहाथे बियो औ औ औ बेनि थाखाय जों खारैखौ होनाय जायो बेनिफ्राय जों बेखौ बेफोरबायदिनो बथलनि बयामफोराव बा औवानि हासुं फोराव जोङो मोजाङै सोनानै जोङो बेखौ खफा होनानै ओ बिनि खुगाखौ मुथेनानै जोङो दोननाय जायो जाहाथे बियो ओ बार हाबनो हाबा बेनि थाखाय जों बेफोरबायदि ओ आदबखौ बाहायनो गोनां जायो बेनिफ्राय जों बेखौ ओ दान मोनसे बा मोननैनि गेजेरावनो जों बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो बा जाजानाय जायो आरो बेयो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोबाव समहालागै जों बेहाय नाफामखौ जानो हायो आरो माने बेयो मोजां गाज्रि जाया नालाय औ औ दा बिदिनो जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो आं जाखिनि मिथियो नोंथांनो ओ बेखौनो फोरमायबाय नोंथाङा आंनो आ सबायजों साम'खौ जों माबायदि सङो बेखौ ओ आंनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय आ रोजा रोजा साबायफोर थाबाय दा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नामा नों
औ नोंथां जाबाय
औ दा बिदिब्ला जोङो दोनथ'नोसै नामा
औ
औ औ नोंथां गोजोनथों